हेल' खुलुमबाय नोंथां नों नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ नोंथां आं फ्रियैनो दं
अ बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिक लानानै फैदो बे टपिकखौ जों दा सावरायनोसै बे टपिकआनो जाबाय गारि गारिया जोंखौ मा मा सहाय होयो मा मा खैफोदाव रैखा होयो। मानि थाखाय मारै मोजां बेखौ जोङो सावरायनो सानदों दिनैनि बेलायाव
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला जागायग्रोदो नोंथाङा औ नोंथां फ्रियैनो दं
दे बिदिब्ला नोंथाङा जागायजेनदो।
बिदिब्ला आं बुंनोसै
औ नंगौ नोंथां
गोदाय समावथ' गारि मथर गैयामोन बेनि जाहोनाव मानसिफोरा मोसौ मैसोनि गारि आरो साइकेल बायदिसिनाजोंनो गोजान गोजान जायगा हान्थिनांगौ जायोमोन। नाथाय दिनै गोनोखोनि बिगियाननि मुगायाव गोबां गोरों गोरा इन्जिनियार बायदि ओंखारनायाव मटर साइकेल सकुटार बास रेलगारि अट' रिकसा आरो बेटारि गारि
दामपार मेजिक बायदिसिना गारि ओंखारदों। जों बुंनो थाङोब्ला जों गोजान गोजान लामा हान्थिनो थाखाय बेफोर गारिया जोबोर मोजां जादों मानो होनोब्ला जों गोदो समाव गोजान जायगा थांनो नांगौमोनब्ला लामा लामानो हर थालांनांगौ जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गारि मथर ओंखारनायनि जाहोनाव जों बेफोरबायदि गोदोनि बायदि हान्थिनांला
नंगौ नोंथां
जों खाथि खालायाव थांब्रबनोबाबो गारि गाखोनानै दसेनो मोनहैनो हायो। जेरैबायदि जों स्कुटि स्कुटिखौ जेरैबायदि हिन्जावसा आइजोफोरा गावनि गथ' गथायखौ फरायसालि एबा खाथि खालानि जायगायाव थांब्रबनोबा गोबां सहाय होयो आरोे गारि मटरा जाहैबाय मोनसे थाबनो थांनो हानाय जन्थ्र जों गारि मथरखौ सालायनायजोंल' जाया जों गारि मथरखौ सालायनाय लोगो लोगो जों जोथोनबो लाखिनांगौ आरो जों गारिखौ सालायनो बा खारो थाखाय जों बेहाय पेट्रल एबा दिजेल बायदि सोनाय जायो अब्लासो गारिया खारो आरो जों गोजान जायगायाव थांनोब्ला जेरैबायदि रेलगारि बास गारि बायदिसिना गाखोनो नांगौ। रेलगारि गाखोनानै थांनायाव रेलगारिनि भाराया गुबुन गुबुन जायगासिम बिस थाखा थ्रिस थाखा बायदि जायो आरो बास गारियाव थांनोब्ला दस थाखा भारा एबा नैजि रां बेफोरबायदि जायो दा नोंथाङाबो बुंदों गारिनि बागैसे
औ नंगौ नोंथां जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो
गारि गारि गैयामोन जे गोदो गोदाय दाथ' गारिनि बिबाङा जोरै जोबोरैनो बांबाय अ गारि होननानै बुङोबा जोंनो गारिया जों जों जोंनो बुहुत सहाय होयो। जेरै बेमार आजार उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जेरै फरायसालियाव थांनाय जेरै अफिसाव थांनाय बेरायनो थांनाय ओ बिदिनो गोबां रोखोमाव जोंनो गारिया स- सहाय होयो आरो आरो जोङो गारिखौ जोङो जोबोरै जोथोनै लाखिनो नांगौ साफा साफा सुफा सुनानै मोजाङै लाखिनो नांगौ
ओम नोंथाङा मोननैसो गारिनि मुं बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जेरै बाइक स्कुटि
बाइकनि मोनथाम नाम बुंलाय नोंथाङा
ओ जेरै ग्लेमार ओ बाइक आरो इभेनजार
आरोे
आरो रयेल इनफिल्ड
औ नंगौ नोंथां आरो बेफोरनिया बेसेन गोसा ना
औ नंगौ नोंथां ओ ग्लेमारा बेसेन दङ
रयेल इनफिल्डखौ बायनो थाङोब्ला बेसेबांसो रांनि गोनांथि जायो?
ओ ओरैनो बेयो नोंथाङा जेरै जेनेबा सोंङाखै नङा होनबा बियो माने जेरै थ्रि फिफ्टि क्लासिक बिदि थायो बेयो ओ थाम लाख थाम लाख ओ बाजौ ओ
बिदिनो थाम लाख ब्रै लाखनि खाथियाव लागोन आरो खोनादों नोंथां खिन्थु जोंनावथ' थाखा फैसा गैजाया नालाय बेखायनो जों बायनो हाया आरो माने जोङो रांखौ माने नुबोदों आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ
ओरैनोथ' दिनै आथिखालनि मुगायाव बेटारि गारि जायखौ फिल पिलि होननानै बुङो बे गारियाव मानसिफोरा जोबोर गाखोनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला बे गारियाव गुसु बारा नाङो होंगो -दोंगो जाया बिनि थाखाय मानसिफोरा बांसिन बेगारियाव गाखोनो हमबाय
नंगौ नोंथां
बे गारिजों बारा गोजान लामा हान्थिनो हाया मानो होनब्ला बेखौ बेटारिजोंसो सालायनाय जायो होननायखाय
बे गारिया माने ओ थावनि नङा बेयो जाबाय कारेन्टजों सार्स होनाय
औ नोंथां
होम दे नोंथाङा एसे फोरमायदो गारिनि बागै
जों गारि मथर ओंखारदों होनबा बिराद गोजोनो गोदोथ' बे मटर गारिखौ जों गाखोब्लाबो बिनि फारहाया बारा इसेबां नङामोन नाथाय आथिखालनि दिनाव पेट्रल डिजेलनि दामा बारायनायनि जाहोनाव गारिनि भारायाबो बारायदों
औ नंगौ नंगौ
गोदो बास गारि गाखोब्लाबो बेनि राङा बा रां एबा जि राङावनोमोन नाथाय आथिखालाव जों ससे लामा थांब्लानो नैजि रां बाजि राङा थांखायो जों बांसिन नानो गोरलै राहाखौ नायनानै साइकेलखौ सालायागारानो जों गारियाव गाखोयो मानो होनब्ला बोथोराबो समाव जोबोद सान्दुंदुंनायनि थाखाय गथ'फोरा सान्दुं गोसायाव साइकेल सालायनो हाया जायो बेनिखायनो गारि सायाव गुसु साया मोननायनि थाखाय जों गथ' गथायखौबो फरायसालियाव गारिजोंनो थिनहरो आरो खायसेया बिमा-बिफाया गावबा गाव न'आव गारि थानायफोरा गारिजों दोनलाङो
साननाय मथेबा गारिया ओंखारनानै जोबोर मोजां जादों मानो होनब्ला जोङो जिस जायगायाव थांनो गोसो दसेनो गारियाव गाखोब्र'बनानै थांनो हायो एबा जों गारिखौ भारा लांनो हायो। गारि सालायग्राफोराबो दानि दिनाव ड्राइभिं लाइसेन्स लाइसेन्स गैयाबा पुलिसजों हमजायो बेनिखायनो साफ्रोमबो गारि सालायग्रानियाव ड्राइभिं लाइसेन्सा थाथारनांगौ बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो गारि सालायग्राफोरा बे दड्राइभिं लाइसेन्सखौ लायोब्ला मोजां जायो आरो दानियाथ' मानसिफोरा गावबा गावनि गारि गिदिर गिदिर सालायनो थाखाय गोबां द्रायभारनि गोनांथि जायो
औ नंगौ नोंथां
सालायनो थाखाय ड्राइभार लानानै थांनो
नंगौ नोंथां
नोंथाङा गारि सालायनो मोजां मोनो ना
औ नंगौ नोंथां आं गारि सालायना मोजां मोनो ओ बाइक साइक बाइकसाय आंथ' ओरैनो आङो जोंनि न'आव ओरैनो गारि गंसे दङ ग्लेमार बेखौल' सालाया माने गिदिर गारि गैया आङो साखा खब्रै गोनां गारिखौ स सालायनो रोङा नाथाय आं जोबोरै सालायनो गोसो गुदुं आरो सोलोंनो सानो खिन्थु रां रुफा गैयिनि थाखाय सोलोंनो सानबाबो सोलोंनो हायाखै आरो रां रु
हागोन नोंथां हागोन सोलोंनो सानसबबो हागोन नोंथाङा जुजिनाय थायोब्ला गासैखौबो हागोन
औ नंगौ नोंथां
गोदोनि दिनाव बांसिनानो मानसिफोरा गारिया दङमोनब्लाबो मोनसेल' जाथनि गारि दंमोन जेरैबायदि हनदा आरो पालसार बाइक नङा होनबा
नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दिनै दोनथ'नोसै गोजोन्थों
नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोन्थों